औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ बिदिब्ला जों दिनै दावबायनायनि सायावनो सावरायनो सै नामा नोंथां
जायो दे नोंनो एसे सावरायग्रोदो नामा
दावबायनायनि सायावना नोंथां
औ औ
दावबायनाय नायावथ आङो बारा गोजान गोजान जायगायाव थाङाखै नाथाय मोननैसो हा जो हाजो ओनसोलाव थांबाय आरो माने दै बारजुमनाय नायनो थाखाय दै बारजोम ना मा होनो वाटार पलखो
औ दैबारजोम
औ औ बेखौ नायनानै फैबाय आरो जोबोद समायना जेरै मोनसेखौ आं बुंगोन माने बिलु गाट होननाय दं मोनसे कारबि आंलंआव भेलुगात औ बियो माने बिराद मोजां माने बिराद माने दैज्लां हावहाय बिराद दै बाज्रुमो आरो दैज्लां हावहाय दुगैनो थाङो बिरादनो मानसिफ्रा, माने गरम गरम बोथोर नालाय बे हाजोआव हाय माने बिफां लाइफांबो दंखायो माने थान्दा माने दुगैनो बिराद मोजां जायो आरो गरम बोथोराव, बयबो फालो फालो थाङो माने मानसिफ्रा गरम बोथोराव मोजां नाङो माने अन्थाइफोरनि माबाजों आरो नों खाथियाव थांलाय नङा जेनेबा नों जुदि ओरैनो फिल' लानोबा मोनसे जेब्ला बे दैया गोलैयो नङा होमबा, गोलैनानै बेरसावनाय बायदि, बेनो नोंखौ माने ओरैबायदि नोंखौ माने गोजोन होयोआरो बिनि दै गोलैनाया बेबायदिनो थां ओमफ्राय मेसें हावहाय बेयाव जोंहा लावखार ओंखाम जायो। पिकनिक जायो माने मानसिफोरा ए डेसेम्बरनि बाय जागायनानै फेब्रुवारिसिमसो थायो खोमा बिराद मानसि जायो आरो बे समावहाय ओरैनोथ' बोसोरसेआनो थायो। होनबाबो माने बै समावहाय माने जा फुनाय टाइम आरो नोंथां।
उम उम
बिराद फैयो मानसिफ्रा बिराद आलदा आलदा जायगानो थाङो आलदा आलदा स्टेट स्टेटनियाबो फैयो जेनेबा गुबुन गुबुन स्टेटनियाबो फैयो दा। बिराद मोनस से मोजां आरो बियो। मेसें आवहाय दैया रानजोब जायो। दैयाथ' बारजुमबाय थाखायो नालाय दैया मानो माने गिसि मानोसो ओ आरो गोजौसिम थांनो हायो आरो मेसेङावहाय माने बेे दैयाथ' रानो नालाय एसे दै गोलैना थाबाय थायो होमबाबो दैलांनि बायदि बुरजा जाया नालाय ओइ खाथिसिम थांनो हायो आरो मानसिफोरा बेबायदि औ ओमफाय आरो जोंहा मोनसे माबा दङ ओ थांथि लांस' होननाय मोनसे दं नोंथां। थांथि लांस' होननाय उम बेबो मोनसे बिराद मोजां जायगा बेरायग्रा बेरायनो थाखाय आरो बेबो वाटारफलानो।
उम
बिराद बेबो हाजोनिफ्रायनो डाइरेक्ट गोलैनाय बिराद समायना बेबो। एकदम जिङावनोखा बिनियाथ' एकदम खाथिसिम माने थांनो हानाय केमेरा लानो थाखाय खालामना होनाय दङ आरो। जायगा एकदम दै बाज्रुमग्रा खाथिसिम थार आरो बिना बिना डाइरेक्ट सोंनानै माबानोबो हायो आरो। फ'टक स'टक लानो मोजां। दुगैनो मोजां पिकनिक जानो मोजां। बे आरो बिलुगाटनिफ्राय मोखां सिनार मोखां सिनार बिलुगारा जाहैबाय सिङाव थांनांगौ‌। हाजोआव गाखोलांनांगौ थाबायलांनांगौ जायो। ओमफाय बेनो खाथि लां ने एसे खाथियावनो आरो मोखाङावनो।
उम।
नोंथाङा दे एसे फोरमायलाय दावबायनायनि बागै नोंथांनिखौ।
नोंगौ नों फोरमायनायनिफ्राय एसे मोनथिबाय। जायगा फोर। खौहाय थारैनो जों। दावबायनाय होनोबा दावबायनाया मा बेखौ एसे मिथियोबा मोजां। आरो मोनथिखायोबो जों बयबो। बे जायगानिफ्राय। गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो दावबायहैनायखौनो। दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां। आरो बे दावबायनायावहाय जों। माब्लाबा लोगोफोरजों माब्लाबा न'खरनि मानसिफोरजों। आरो। स्कुल फरायनाय समफ्राव माब्लाबा जे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरजों जयै। बेबायदिनो जोङो। ओम जाय जायगायाव बेवहाय जों बेरायनानै मोजां मोनो एबा माबा मोनसे जे गियान आरजिनानै लाबोनो हायो जों बेयाव बेहायनो बेरायहोयो मानो होनना बुङो दा आरो जों बेरा बेराय हैयोब्ला जोंनो माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो। जेरै दै हारि जाग्रा लोंग्रा बे बेफोरखौबो जों लांफाखायो आरो मेन गुबै मोनसे गोनांथिया जाहैबाय जों बबेयावहायबा मोनसे मोनसे जायगायावहाय दावबायहैयोब्ला जोङो बांसिन मा थानांगौ सांग्रां थानांगौ।
नंगौ नोंथां।
बेफोर सांग्राङानो जाहैबाय जेनेबा हमनानै लादो जोङो जाय जायगायावहाय बेरायहैगोन बे जायगानि जों बागै जों एसेबाबो मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां। जेनेबा बे जायगानि मानसिफो फोरा माबायदि आखल आखुनि मा राव रायज्ल जालायो। बेफोरखौ जों मिथिनानै लानाया मोजां आरो बेफोरनि जे लोंनाय दै एबा जायगानि जानाय लोंनायफ्रा माबायदि एबा थानायनि थाखाय गुदुं ना गुसु बेफोरखौ जों मिथ थि जोबनानै लानाया मोजां। आरो बेफोरो मोनसे सांग्रांथि आरोखि।
नंगौ नोंथां।
उम थारैनो आंबो बांद्राय बेरायनाय जाया। थैब्लाबो माखासे समफोरावहाय लावखार ओंखाम जानो
नंगौ।
मोनसे जायगायाव बेरायहैबाय आं जाय जायगायावहाय आङो गिबिसिन जे आसामनि गं थसेयारि गान्दाखौबो नुनो मोनबोदोंमोन। आरो जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन। मिथिंगानि समायना मुं हर दाउमा दाउसा ओरै हाग्रानि अमाख खौबो आं सिगां एबा गिबि खेब बेयावनो नुबोदोंमोन। मोजां मोनदों बेरायनानै आरो लोगोसे आङो हाजोबो गाखो फोरबाय आरोखि हाजो गा-हाजो गाखोनानै मोजां मोनदों आरो बेवहाय जे हाजो गाखोनायाव जों माबायदि साग्रिद जानानै गाखो है-हैनांगौ। जेनेबा मा मा गोनांथि दङ बिफ खौबो दे मोनदांबोदों मोनथिबोदों। बे आरोखि आरो गुबुन जायगायाव थाङोब्लाथ' जों मिथिखायो जे जोङो मोनसे जायगायावहाय सिगां समनिफ्राय रायजो जाबोबाय थायो। जे जों बे ओनसोलनि साननाय हनायखौल' जों मिथियो आरो जों बे साननाय हनाया जोंनि मेलेमाव हाबसोनानै थायो। आरो जेब्लानाखि जों गुबुन मोनसे जायगायाव बेरायहैयो अब ब्ला बिसिनि साननाय हनाय माबायदि बिसिनि ओनसोलाव माबायदि जौगादों बेफ फोरफोरखौहाय जों मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो जों। सोलोंनानैबो बा।
नंगौ नंगौ दा नों बुंनाय बायदिनो। बि गियान आरजिनानै लाबोनो हायो दा आं बेयाव एसे बुंसैलाय नोंथां। ओ जों। जेब्ला भुटानाव थाङो। आरोखि भुटानाव थांनाय समाव फार्स्ट। फार्स्ट जों माने फिल्माव सावलेनफोर नायनाय बायदि नुयोमोन नालाय बिसिोरनि दड्रेसफोर गाननायखौ। माने कम्फु कारथि गेलेग्राफोर बायदि। दा बेयाव आं भुटानाव थांनानै नु माने बुथिया स्थुडेन्टफ्रानो बिदि गानो आरो बुधिसनिमानसिफ्रा। माने बे नङा जे माने। सावलिन गेलेलायग्रा बेफोरबायदि नङा आरो। दा बेफोरखौ आं मोनथिनानै मोनबोदों। भधार भुटानाव जेब्ला आं पुन सिलिङाव थांदोंमोन। होमबा माने आं बेफोरखौ। नुबोदों आरो माने बिसोर अ गासिबो माने जों नुनाय बायदि नंजोबा गाहाय गासि बैसिम थाङोबा जों बांसिन मोनथिनो मोनबोयो आरो। गियानखौ जों मोनबोसि
औ नंगौ जेरै जेरै जेरै जोङो खोनानानै मोननाय गियाननि फ्राय नुनानै दांनायनानै खोनाथारनानै मोनोब्ला जों बांसिन गोसोआवबो थायो।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ आरो भुटाना मोन बिराद हाजोजायगासो।
औ औ।
माखासे सिनारिफ्राबो बिराद मोजां नोंथां बिराद समायना माने बिराद थान्दाखा बिसिरनि माने आबहावायानो माने बिराद थान्दाख थारमाने मोजां नाङो माने थांनाय लोगो लोगोनो माने मोनसे मोजां नाङो आरो बिसोरो जोंनि इण्डियानिफ्राय माने बिसोर बांसिन साफा थायो होननानै आं माने बेखौ नुबोदों आरो। माने आरो बुंगोनबो आरो जेनेबा मानो होनबा नुबोनाय जों नुबायथ' माने हाबनाय लोगो लोगो बाउण्डारिल' सो लायनाय लोगो लोगो नो बिसिना साफा जायो। माने ओरैबादि साफा थायो बिसोरो फुरा हाइजेन मेइेनटेन खालामो आरो। जानाय लोंनायफ्राव बिदि आं नुदों आरो। बुस्थुआ औ। मोजां नांदों। आरो हा लामायाबोथ' हाजोसो नालाय गोजौआव गाखोलांनाय बिराद समायना नाङो आरो माने गोजौआव गाखोलांबाय थानाय ओरै ओरै ओरैबायदि। खेंख्रा खेंख्रि लामायाथ' हाजो गोलाय थां हाजो हाजोआवथ' नों सिदा जानो हाया लामाया। एइदम ओरै ओरै गोजौआव जों ओरै गेददा गेददि माने बिराद समायना नांलाांङो आरोओ साइ जों बिफां बिफां ओरै गा खोरखि खुलिनानै लायोबा बारा बिराद हाबो बिराद बरिया नांदो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो बिदि औ थारैनो बिदिनो बेरायनो मोनोब्ला जोङो गोसोफोरखौहाय माखासे गावखौनो दुगाखांनाय माने गोसोखौ दुंलाबखांनाय मोनो।
नंगौ नंगौ
माबा मोनसे मावनो आलादा साननाय हनायजों माबा मोनसे मावनो गाव खौनो गाव माने थुलुंगाखां खांनाय मोनो आरोखि बिदि बेरायोब्ला आरो जेब्लानाखि जों बेरायलासि नो दाबसे जायगायावनो जों थाबाय थायो
नंगौ नंगौ
जोंनि गोसोआ माने गाहायनिफ्राय गाहायसिम थांनाय बायदि मोनो आरोखि ओंखायनो दावबायनाय बा बेरायनाया जोंनि थाखाय बहुद एबा गोबां गोनां
औ माने मेन्टेल पिस मोननो थाखाय आरो माने जों स्ट्रेस औ खारहोनो थाखाय टेनसनखौ खारहोनो थाखाय बेरायनायाबो मोनसे मोजां माने पाद आरो माने बेफोरखौ मेेनटेन खालामनो थाखाय होमबान
औ औ औ
औ
ओरैनोथ आ फरायसा फोरखौबो जेनेबा माखासे जुनार सागि आरो माखासे जेरावहाय मिथिंगायारि
औ
मि मिथिंगायारिजों बुंफबनाय जेनेबा दावमा-दावसा समायना जायगा बेफोरावहाय लाङोब्ला खुब मोजां आरो। आं सानो। आरो साइन्स मिउजियामफोरावहाय बेरायहैयोब्ला उम।
नंगौ मोजां।
दे होमबा बे दावबायनायनि सावरायनायखौ बबेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन दे दे दे औ।